औ खोनादोंना?
खोनादों
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओ ओरैनो दोंहोयो।
खौरांफोरा मोजाङैनो दङबा?
उम मोजाङैनो दंथ' नोंथांनियालाय?
औ आंबो दा ओरैनो जिरायना दंथ'यो आरो ओमफ्राय मोजाङानो दं आंबो।
बुंलाय मानि थाखाय कल खालाम
औ औ आं दा फन हरनायनि जाहोनखौ एसे बुंफोरना होनोसै होमबा ओ आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन आरो। आरो बे आयदियानो जाबाय। ओ आइजोफोरनि। जौगाखांनाय। बा माने। इंराजियाव वमेन एम्पावारमेन्ट होननानै जों बुङो आरो ना। अ बेनि बागै एसे। सावरायनो होननानै आङो हरदोंमोन हरनाय जादोंमोन फनखौ।
औ औ जागोन दे।
औ। स' माने ओ जोंना। आइजोफोरनि जौगाखांनाया नोंथांनि बादिब्ला जेनेबा आरो नोंथाङा नोंथांनि जि ओनसोलफोराव नुबोदों नुबोदों जानांगौ नङा होमबा। सिगां माबादिमोन माबायदि। बादि थासारियाव दङमोन बेनिफ्राय। दा माबायदि जाफैखो। मा सोलायनाय नुनो मोन। खो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
ओम ओ आइजोफोरनि जौ। गाखांनायनि बागै बुङोब्ला। ओ जोङो। बुंनांगोनदि ओ आइजोफोरा। गोदोनिफ्रायनो सिगांनि। दिननिफ्रायनो गोबां माने गादब। जानानै दोनबोजादों। ओ दा जोङो। जौगाखां आइजोफोरखौबो समान ओ हौवाफोरजों नुनो मोनो नाथाय ओ। ओ गोबां जायगायाव। उम दाबो दासिमहाला। गैबो। माने गादब जानानै थायो। ओ माने आ। आइजो जौगाखांनायखौ बुङोब्ला माने जोङो आइजो फोराबो। समान समान मोनथाय मोननांगौ। गावसोरनि ओ औ ओ माबा मोनसे मावनो हानायनि उदांथिया थानांगौ माने इसोरजों ओ जेब्लाबो बिसोरनियावनो सोनारनानै थानो नाङा ओ माने आइजोफोरखौ जौगाखांनो थाखाय जोङो हौवाफोरनिल' गोनां हौवा फोरनिफ्रायल'दि जोंङो उदां जानांगौ बे नङा, जोंङो ओ गोबां खामानिनि बिथिङाव जौगाखांनांगौ दङ आइजोफोरा। उम्म हेल'
औ औ ऐ इस माने दस एसे मोजां खोनायै जादोंमोन ओ दे बुंलाय।
अ अ अ उम्म ओ जोंङो माने ए गोदोनिफ्रायनो आइजोफोरा गादब जानानै ओ दोंङो नालाय। ओ ओ बिसोर खौ जों स जुदि मोनसे समाजखौ जौगाखांहोब्ला आइजोफोरखौबो औ गो जों हौवा माहारिनिजों सममान खालामनांगौ जायो। ओ जों नुनो मोनो दिस सिगां ओ खायसे खामानियाव ओ आइजोफोरखौ होबथानानै दोनलायोमोन ओ जेरै ओ माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला बियो आइजोफोरनि खामानि नङा हौवाफोरनिसो खामानि होननानै गादबना दोननाय जायोमोन आरो। ओमफ्राय आं सानो बेफोरखौ माने गैया खालामनांगौ, माने समाज मोनसेखौ जौगाखांनो बोला जौगा बां होनोब्ला जों बयबो समान जानांगोन बेल' नङा दि ओ मोनसे ओ आइजो फोरा उन जानानै था थायोब्ला माने ओ जौगाखांनाया उम्म मोजां जानाय नङा आरो। ओ इनिफ्राय उम्म माने जोंङो आइजोफोराबो गावसोरनि सायावनो फोथायथि लानानै गोबां खामानिखौ मावनांगोन। इनिफ्राय औ जोंङो नुनो मोनबावोदि औ जोबोद ओ माने खोमसिफो फोथायनायफोर दङो जेन आइजोफोरा बे खामानिखौ मावो ब्लाथाय मायबा मोन से जागोन जों बेफोर खौ ओ बोखारनांगौ। ओ मोनसे मोजां समाज दानो थाखाय उम बि बिदिनो ओ जोङो खामानि मावनायफोरनि बिथिङावबो नुनो मोनो जेन माने मेबा मोनसे खामानि मावोब्लाथाय आइजोफोरनि बेथ'ना एसेब्लाबो खम जानायखौ जों नुनो मोनो माने बेफोरो समान जानांगौ जुदि खामानियानो समानब्ला गासिबो बिसोरनि मोननो गोनां बेथनफोराबो समान जानांगौ जों माने ओरैनो जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि ओ खामानि मावनाय। फोरावनो नुयो जे ओ जेन हाय जिरा खामलाफोर मावोब्ला थाय आइजोफोरनो इसे खम हरनाय जायो बेथनखौ ओमफ्राय आं सानो माने जुदि समान खामानिखौनो मावोब्ला ओ बेथनाबो समान जानांगौ। इनि सायावनो बि न'खर खुंनायावबो ओ आइजोफोरखो इसेमान खम इम्परटेन्स होनाय जायो। माने बे ओ न'खर नि आइजोआ जेबो जेन गावनि डिसिजनखौ लानो ओ माने मोनथाय होनाय जाया बिसोरखौ। आं सानो मा? ओ बिसोरखौबो समान मोनथाय होनो नांगौ माने ओ आथिखालाव ओ बेखौबो बुंनो हायादि माने गोबां उन जानानै दं। दा एसे मा समानानो फैबाय थेवबाबो खायसे खायसे जायगायाव गोबाङैनो माने आइजोफोरा गोदोनानै दं आरो। ओ बेनोसै नोंथाङाबो एसे बुंलाय
औ ओ नोंथाङा जि बुंदों माने नंगौखौनो बुंदों। बेनिफ्राय माने आंबो बिदिनो सानो। जोङो जेनेबा बांसिन बिथिङावनो बा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जेनेबा बा ओ समान थायखौ होनांगौ आरो आइ जोबाबो बा ओ हौवाफोरबाबो।
उम।
खामानिखौ जुदि समानै मावनो हादोंब्ला समानै मोनथाय होनांगौ बेनिफ्राय नुबोनो मोन दो आंबो जेनेबा गोदो गोदाय बांसिनानो उन जाना दंमोन। थेवबाबो दानिया माने एसे दे सिगाङाव फैबाय आरो माने आइजोफोराबो गोदो गोदाय जेनेबा बारा फरायसालिफोरावबो थांनो होआमोन आरो आइजो
अम अम।
अ बांसिन फैनानै न'नि खामानिफोरखौ मावनो थिननाय जायोमोन आरो। न'आवनो ओमफ्राय दानिया नुनो मोनदों। नि आइजोफोरनिफ्रायबो गोबां रोंगौथि गोनां ओंखारबाय आरो बेनिफ्राय बिदिनो गोबां मुंदांखा जानाय आइजोफोरबों ओं खारबाय। बा नुनो मोनबाय अ जेथिं बिथिङावनो जाया मानो बे उदांस्रि समाव सारनाय बा इण्डियानिबो जोंनि भारतनि सोमावारनाय समावबो आइजोफोर जों नुनो मोनदोंमोन जेनेबा समान नैनो सोमावसारदोंमोन आरो। बिसोरो
उ उ उम।
जेरै कनकलथा बरुव मोनखौ जों बुंनो हायो आरो। बिदिनो बर'निबो थानांगौ जानांगौ। औ आं गोसोआव फैयाखै दा माने औ थेवब्लाबो ओ माने गेजेर गेजेर बेनिनो दान्थे बिदान्थे जायो आरोना आइजोनि जौगाखांनाय बा ओ बे समानथाइ मोनथाइनि सायावनो दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोनो जेरैहाय माने खायसे खायसे हौवाफोरा बा हौवा माहारिया बुङो आरो जेनेबा आइजोफोरा हौवा फोरबायसा जेनेबा खामानिफोरखौ समानै मावजोबनो हाया होनना। ओ बिदिन्थि हिसाबै उम आं बुंनो नागिरदोंमोन बिदिन्थि हिसाबै जि
बुंंलाय
खायसे माने गोब्राब बोलो गोनां खामानिफोरखौ जेनेबा आइजोफोरा मावनो हाया होननानै बुंनाय जायो आरो। बे माने खायसेया बुङो बेनिनो दान्थे बिदान्थे जायो आरो बा दा माने बेनि सायाव नोंथाङा मा सानो जे नोंथांनि बादिब्ला जेनेबा बा आइजोफोरा गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हायो नामा जि जाय खामानिखौ माने हौवा माहारिया मावनो हायो जायखौ मावनो थाखाय माने गोब्राब बोलो बाहायनांगौ जायो। नोंथाङा बेनि सायाव मा सानो?
ओ जेब्ला जोङो बुङो जे आइजो आइजोफोरनि समान मोन थाय मोननाय माने आइ साय दानांगौ नौ होनब्ला जे जों देहायारि बोलोजोंनो समान जानांगौ बेखौ आं आंसाना माने ओ बे बाथ्राया थार दि हौवाफोरा ओहिनजावफोरनिख्रुइ आइजोफोरनिख्रुइ बोलोआरियै देहायारियै ओ गोख्रोंसिन बिस सोरा बांसिन बोलो दं औ ओरैबायदि खामानि दोंदि जेराव जायखौ हिनजावफोरासो मावनो हायो नाथाय हौवाफोरा मावनो हाया ओ बिनिखायनो औ जेरै ओ माने उम ओ जेब्ला माने खामानिफोरानो बिदि ओ हौवाफोरा मावना हायिखौ हायोब्ला हिनजावफोरा मावनो हायैखौ हौवाफोरा मावनो हायै दंब्ला माने खायसे खामानि जेखौ समानै मावनो हायो जेरै फरायनायनि बिथिङावनो बुं बे फोराव माने समान मोन्थाय मोननांगौ ओ ओ माने ओ जेन गोदोनिफ्रायनो बेफोर मोनसे बाथ्रा दोङो माने हिनजावफोरखौ बारा फरायनानै बाहेराव थांनो होनाङा नआवनो था बिदि जानाङा आरो माने हिनजावफोराबो हौवाफोरजों समान समान सोलोंथाइ लानायनि ओ सोलोंथाइ लानो हाग हानायनि ओ केपासिटि दं जेब्ला बिसोरखौबो समानै दावगालांनो हाय दावगालांहोनो नांगौ माने गादबनानै दोननो नाङा आं बेखौ सानो
औ
उम हेल
हेल
अ खोनादों ना
औ औ खोनाबाय दे
अ औ
औ दे बुंनाय
औ औ माने ओ ख खामानि फोराबो ओ हिनजावफोरनिखौ हौवाफोरा मावनो हायै दं नालाय। बेफोरबायदिनो ओ हिनजावफोरखौबो जेन गासिबोआवबो समान मावनो हानायाव समान मोनथायखौ मोननांगौ आं बेखौनो सानो आरो।
औ औ हेलौ।
अ'। हेल'।
औ आंबो जेनबा बिदिखौनो सानो आरो। दा जोंनाबो नै ओ समा जाबाय नामा? बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन दोनसै नामा?
अ' उम दे।